हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ औ नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै।
नों दायो मा खालामदों।
आं दायो ओरैनो दं नै नोंथां।
औ औ नोंथां औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां।
टपिक औ खोनादों जोंना होनबा आरोना। आरो दैनि सायावहाय जोङो माबायदि थांनानै दङ। गोदोनिफाय दासिमाव जों माबायदि सोलायनाय मोनदों। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन दा जोंहा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंहा हायावनो थाबोखायो नङा होना जोंहा गोदोनिफायनो हा नङाबानो जोंहा थांनानै थानो हा जेनेबा जों हायावनो जोङो बिदिनो हानिफ्रायनो जोङो माखासे खेथि बाथि माखासे मावनानै जोङो थांनानै थानो हादों जोंहाथ' हा आरो दै नङाबाथ' थांनानै थानो हाया आरो लोगोसे बार नांगौ जोंनो
औ
होनोमबा आरो लोगोसे बिदिनो साननांगो होना सोरां बिदिनो आरो जोंनो ओ दा हाया जोंहाय गो सिगांनि समावहाय जोबोद मोजां मोनो आरो। जेनेबा हासार गोनां बेफोरबायदिनो माखासे खेथिफोर मावनाय जेनेबा आबाद बायदिसिना मावनायफ्राव जोबोद मोजां मोन आरो जोंनि हाफोरा माखासे आरो दैफोराबो बिदिनो जोबोद साफा बिदिनो नेसारेलि मोन आरो नाथाय दानि समाव जोंहा हायाबो माखासे गेबेंनो हमबाय जेरैहाय जोंहा हा गेबेंनाय होनोब्ला जोंहा बिदिनो ओह दंफां लाइफांफोरखौ दानफायजोब्बाय उमह सिगांनिफ्राय जेसेबांखिनि दंफां दंमोन दायो फिफटि पारसेन्टसोआनो जोबनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो दा बिदिनो जों हाफ्राबो माखासे गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंङो बिदिनो रासायनारि हासार बिदिनो मुलि हाग्रा थैनायनि बेफोरबायदिनो माखासे ओ मुलिफोर होनायनि जाउनाव जोंहा हाया गेब्रेेंबाय आरो आरो जोंहा बेफोर हाफोरा जोंहा हासार गैयैबो जालांनो हमबाय जिहेथु जोंङो सिगांनि बायदि नांगौसेबां जों आबादफोरखौ मोननो हालिया आरो जेनेबा मलि बेफोरबायदि बाहायालासिनो जोंङो मुलि दानि आबादफोरखौ जोंङो मोननो हाला। दा दा माबा मोनसे आबाद मावनोबाबो जोंहा मुलिनि गोनांथि जायो आरो दा मुलिजोंसो जोंङो रासायनारि हासार बायदिसिना बाहायनायजोंसो जोंङो दा आबादफोरखौ मोननो हायो आरो। दा बिदिनो जोंहा दै दै होननानै बुंल जोंहा दै नंङाबाथ' जोंहा थांनानै थानो हा जोंनाथ' दैया जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा जोबोद गोनांथार आरो दा उमह उमह दा जोंहा दैयाबो सिगांनि समाव जोबोद मोजां गोग्गोयैनो जेनेबा जोंङो मोजांङै लोंनो हायोमोन आरो दा जोंङो माखासे सुबुंफोरा जोंहा दैफोरखौ बाहायनो रोंङा जेरै जोंङो दैफोरखौ एसे नांगौसेबां जेनेबा नांगौनि बांसिनखौ जों बाहायनो नांङा जिहेथु जोंहा दायो दैया खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो जेनेबा सान्दुंनि बिबां दुंनायफ्राबो जोंहा बारा जाबोगासिनो ओ बेबायदिनो जोंहा दै गेब्रेनायनिखौबो जोंङो होबथानो नांगोन आरो जेनेबा जोंहा दा आथिखालावहाय गोबां ओ नोगोर नोगमाफोराव जों नुनो मोनो आरो जेनेबा जायगाफोराव जेनेबा बेयावनो जाबो जाथार दैयावनो बिदिनो आरो
औ
ओहोह मैला मैलि गारनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोंङो माने साफा खालामनांगौ बेयावनो जोंहा दैफोरखौ आजिखालि दैमा दैसाफ्राव बिदिनो खिसोम हासुसोम बेफोरबायदि खालामनायखौ जोंङो नागारनांगौ जेरावहाय जोंङो बेफोर माबायो ओ गुबुंले खालामोबा जोंहा जोंनोनो जोंनिनो फारसे जोंहा खहा जायो आरो दा जेरै जोंङो खायफा ओ बबेबा बबेबा जायगाफोराव जोंहा लोंनो थाखाय दैनि जोबोद आंखाल जानानै दं आरो राज स्थान बेफोरबायदि जायगायावहाय जोंहा दैनि आंखाल दा बेफोरावहाय दैखौ माबायदि बाहायनांगौ बिसोरो बुजियो नाथाय जोंनि बेयावहाय दैनि बाहायनाया जोबोद ओरैनो माने
ओ माने आग्लाय दिग्लायै हिसाबै बाहायो आरो जेनेबा जोंङो मानो होनोब्ला जोंहा बेवहाय दैनि आंखाल गैया जेनेबा जोब नो गैयि बायदि सिस्टिम होननानै बुंजायो जोंङो नाथाय गुबुन जायगाफोरावहाय जोबोद दैनि आंखाल जायो आरो बिराद दैखौ माने मोननोनो थांङा माने दै दैनि एसे जेनेबा एक लिटारसोनि दामानो गोबां जेनबा सेजौ बाजि बेफोरबायदि गाहाम लानाय बिखौ जों नुनो मोनो आरो बा खोनानो मोनो
औ
दा औ दा जोंंङो दै गुबुंनाय आरो हा गेब्रेंनायफोरखौबो जोंङो माखासे होबथानांगोन आरो जोंङो दा हा गेब्रेनायखौ होबथानो थाखायबो जोंङो बेवहाय ओ रासायनारि मुलिखौ बाहायनो मोननाय नङा आरो जोङो बिफां- लाइफां गायनांगोन जेराव बिफां- लाइफांफोर थायोब्लासो जोंहा हानि खुंखावनाय बिफांफोरा जोंहा खमायगोन आरो आरो जोङो बिदिनो औ हानिफ्राय जोंहा गोबां मोजाङै आबाद मावनानै जों जानो हागोन आरो दा नोंथाङा बिनि फारसे एसे ओ हा गेब्रेंनाय आरो दै गेब्रेंनायफोरखौ माबोरै होबथानो हायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ - औ
औ
ओ जोंहा ओ हा आरो बार हा आरो दै होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोदो -गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ बिनि सायावनो थांनानै थाबोखानाय आरोना हानि सायावनो जेरैहाय जोङो ओ थांनानै दङ ओ जों होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै मानसि जिब- जुनार, बिफां -लाइफां आरो ओ बायदि बायदि गासिबो माने ओ हानि सायावनो थांनानै दं आरोना हा आरो दैनि सायावनो माने ओ हा हा होननानै बुङोब्ला जोंहा हानि ओ बिबाङा जोंनि बुहुमाव जबो गोबां खम आरोना ओ दैनि बिबाङा बांसिन जोंनि बुहुमावहाय औ आरो जोङो हा हानि रोखोमखौ जोङो गोबां रोखोमै मोननो हायो जेरै होनोब्ला हानि हा गोसोम हा हामा माथा हा हा गोजा आरो हाजोनि हा आरो बालाहा आरो ओ हा गोसोम बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेफोरबायदि हाफ्रावहाय जोंनो ओ गाव गबागाव गाव गबागाव मोनफा- मोनफा ओ बिफां- लाइफांफोर रज'यो आरो आबाद माव मावनायफ्राव अबे बायदि हाफ्रा मोजां जायो बेफोरखौ जोङो ओ मिन्थियो आरो ना
औ
औ लोगोसेयैनो जोंनि गाव बागाव हाफोरनि ओ जोङो ओ खामानि ओ ओंखारनो खामानि मावो हाफोरजों जेरै होननानै बुङोब्ला जों हामा माथाजोंहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय माने ओ गोबां खामानि मावोमोन जेरै दैहु -दैहु बानायनाय गोदोनि समावहाय माने दानि बायदि दैहुफोर गैयामोन आरोना ओ दै दोनग्रा जेरै गारहा ओ सिटिलनि आरो जेरै ओंखाम संग्रा ओ देबसि आरो साराय बेफोरबायदि गोद गोदनि समावहाय गैयामोन ओ बेखौनो माने हानि दैहुखौनो ओ हाजों बानायनाय हा माथाजों बानायनाय दैहुखौनो माने बेयावनो संनानै जायोमोन आरो दैहुखौ बानायनाया जादों ओ सावोमोन जोङो मोजाङै दैहुनि महर होनानै अराव सावनानै माने गोरा बानायोमोन आरो
औ
बिदिजोंनो ओंखाम -ओंख्रि संनानै जायोमोन आरोना बेनि उनाव जोंहा हामा माथाजों जोङो इथा- इथा बेफोरबायदि बानायो इथा आरो मुरथिफोर बानायो जोङो मुरथि जेरै मुरथि होनोबा जोङो फुजा सुजायाव होग्रा जेरै दुर्गा मुरथि कालि मुरथि बायदि बायदिफोरनि रोखोमनि मुरथि आरो गोबां रोखोमनि जिब- जुनारफोरनि जेरैबायदि महर बेफोरखौ जोङो मानसि दोमसिनि महर जों बेफोरखौ माने हाबा माथा जों बानायनो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हानि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां गुबुन- गुबुन बिफां - लाइफांफोरबो गायनो हायो जेरै जोङो हासार लगायना होनानै जोङो बिफां एबा फुल बायदि बायदिफोरखौ जों गायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बाला हाजों जों जोङो गोबां खामानि मावनाय जायो जेरै जोङो बाला हा बालाहा होनोब्ला जोङो बारा दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो मोननाय बेजों जोङो सिमेन्ट अन्थाइ दै लगायनानै जोङो बिदिनो आजिखालिनि जुगाव जोङो बि न' बानाय ह आरोना न' बानायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो दै लेथ्रा दै खौ जोङो साफा खालामनो थाखाय माने मुस्रि आरो बाला अन्थाइ बिदि होनानै जोङो बिनि गेजेरजों सोरखिलांहोनानै जोङो फिल्टार खालामनानै गाज्रि दैखौ माने जोङो लोंनो हायो आरोना बेनि उनावहायबो जोङो हानि बेलायावहाय जोङो गोबां खामानि मावनो हायो जेरै होनब्ला गोजौ गोजौ न' बानायनाय बायदिफ्राव जोङो हाखौ खोनाय जायो बेफोरो आरोना। दैनि बेलायावहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिफ्राव जों नुनो मोनो जेरै खामानि होनोब्ला जोङो गासिमनोबो नांगौ दैखौथ' जों नो जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासिबो जिब जुनार बिफां लाइफां दावमा दाउसा बायदि बायदिनो गासैनोबो दैखौ नांजोबो आर ना बेनिफ्राय जोङो दैखौ जोङो दैया जोंनि बुहुमावहाय माने सेभेेनटि वान पारसेन्ट दं आरोना। दैनि बिबाङा जोंनि बुहुमावहाय गोबां आरो। बेनिफ्राय जोङो आजिखालिनि जुगाव माने दैखौ जोङो गोथौ गोथौ हाखरनिफ्रायसो जोङो थिब कल बहायनानै जोङो बोखांनांगौ जायो आरोना गोदोनि समफ्रावहाय माने बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि समाव माने दैमा दैसानि दैफ्रानो माने जोबोद मोजां गोग्गो साफा जायो। मोन आरो ना नाथाय दानि जुगाव बेफोर बायदि गैला आरो जोङो दानि जुगाव दै फोरखौ माने गोबां गोथौ गोथौ हाखर जेरै बिस फुट ट्रिस फुट बेफोरबायदिनिसो जों जोङो टिपखल बहायनानै एबा दैखर बहायनानै जोङो बेफोरनिफ्रायसो दैफोरखौ लोंनाय जायो। जायो आरोना दैखौ जोङो रांखान्थि रांखावरियावबो फाननाय बायदिफ्रावबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो जेरै बथल बथल सोनानै जोङो जे फान्दिंनाय बेफोरबायदि नुयो बेफोरखौ जोङो रांखावरि आरजिनायावबो जोङो बाहायनो हायो आरो दैखौहाय बेनि उनाव जोङो दैखौहाय गेबेंनाय आरो हा गेबेंनायनि थानायनि राहाफोरा जादों जोंनि जोंनि दाखोर दाला बायदि प्लास्टिक लेथ्रा गुन्द्रा गुन्द्रि बायदिफोरखौ जोङो दैयाव गारनानै जोङो दैखौ गेबेंहोयो
औ।
बेवहाय जोङो हायाव दोननानै जोङो सावना जोंना दैफोरा मोजां जायो साफा जायो। लोगोसेयैनो गोबां रासनायारि हासार बायदि बायदि बाहायनाय। जेरै इउरिया हासार बायदि बायदिनि ओ एम्फौ थैनाय मुलि बायदि बायदि ओ खार आ
दा औ दा जेनेबा नोंथांजों बे हा दै बारनि माखासे माबाखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय औ